औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा औ खुलुमबाय नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला जोंङो बैसागुखौहाय जोंङो दमासि जायखौ दमासि बुङो बे दमासि खालिहाय जोंनि मोसौनि बैसागु होननाय बुंनाय खोनानो मोनो आरो। मोसौनि बैसागुखालि जोंङो मोसौखौ थुखैयो मोसौनि सान होननाय बुंनाय जायो बेखौ जोंङो मोसौखौ थुखियो मोसौ थुखिनायावहाय जोंनो गोबां गोबां रोखोमनि जेरै फान्थाव लाव दिघिलिति पात हालदै बेफोरखौबो नांगो जायो आरो मोखौ थुखैबा जों बे फोरनि माला बानायनानै जोंङो मोसौखौ थुखिया आरो मालाबाानायनायनानै जोंङो बेखौ गलियावहाय आलायना दोननाय नुनो मोनो आरो सारनानैबो बेखौ दैयाव लांनानै मोसौखौहाय बे जों बेखौ नांथारगौ आरो बेनि उनाव जोंङो मोसौनो ओ दमासि खालिहाय जोंङो मोसौनो पाखा गोदान जायखौ बुङो दिरुं
हेलौ नोंथांनिखौ मोजां खोनायासै
खौहाय थुखिया आरो दमासि खालिहाय बिदिनो पागा गोदानजों जोंङो मोसौखौ मोनायाव खानायखौ नुनो मोनो। आरो मोसौ थुखिनायाव जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सल' खननायखौ नुनो मोनो जे लावसा फान्थावसा बोसोरे बोसोरे देर लांबाय था बिदि होननानै सल' खननानै मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनो। आरो हांगारजोंबो हांगारजों थावजों लगायनानै मोसौनि मोदोमावहाय फोथाबो होननाय नुनो मोनो आरो जोङो। बेखालिनो जोङो मोसौनि बैसागु होननाय बुंनाय जायो बे खालिनो जोङो ओ गोखा गोखै बेफोरखौबो जायो जोङो जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजार जाया बोसोरा मोजाङैनो बारलाङो। जेरै थिंखिया थालिर फस्ला खान्थाल गोरलै बेफोरखौ जोङो मैगं संनानै जानाय नुयो आरो फुंखा बेफोरखौ जोङो ओ बे सानखालि जानाय नुयो। खोनादों ना नों
औ नोंथां खोनादों।
औ बिदिनो जोङो बैसागुखौहाय ओ
खोननायासै नोंथां जेबो। हेल' नोंथां
जोङो गोदोरखौ मान होयो आरो उन्दैखौ जोङो अनो बोर लालायो आशिरबाद लालायो जोङो गासैबो बिदिनो जोङो अनलायनानै बे साननि निफ्रायनो जोङो बैसागु बे सानखालि ओ ओ फुजाबो होनाय नुनो मोनो न'ख नखर न'खर जोङो बैसागुनि जा फुजा बे सानखालि होनाय नुयो आरो। बे बे सानखालिनि बेफ्रायनो एक थारिक दुइ थारिकनिफ्रायनो जोङो मोसानायखौ जागायनाय नुनो मोनो। मोसानाय जों मोसायो गामि गामि मोसायो आरो हाथाय बाजारफोरावबो मोसानाय नुयो। जोङो दख'ना गोमो फालि गोजा ब्लाउस गोजा ओ आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोङो धल सिफुं हारम'नियाम जथा खाम बेफोरखौ जोङो लानानै जोंनि हारिनि जा ओ सिनायथि जों बेफोरखौ जों हारिनि जा सिनायथि ओ दख'ना बेफोरखौ गाननानै जोङो गामि गामि न'खर न'खर हाबै हाबै मोसायो आरो बिदिनो जोंनो अननानै जों जयै लावखार ओंखाम जायखौ खाना जानाय बो होनाय बुंनाय खोनायो आरो बिदिनो जों खानाखौ लास्टाव जाहांनानैहाय जायो आरो बिदिनो ज' जायो बोराइ बेन्थो सेंग्रा सिख्ला ओ गथ' गथाइ बेफोरबो गासैबो ज' ओ थर' थर' जानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दानि जुगावहाय जोङो एसे सोलायनाय नुबोदों जे जोङो ओ खाम जथा सिफुंजों ओ मोसायालाबानो जोंनि जा ओ रेकर्डिं बेफोरो साउन्डजों ओ बक्सफोरजोंहाय मोसानायखौ नुनो मोनदों ओ नंगौनाा नोंथां?
औ नोंथां नुदों बेफोरखौ आथिखालाव गोबाङैनो। बेयो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायो नामा?
औ मा होनदों नोंथाङा?
ओ नोंथांमोननि ओनसोल बा नोंथांमोननि जायगा बा गामियावबो बेबादि जों मोसानाय जायो नामा होनदों औ।
बांसिनसो बांदो बेफोरजों मोसानाया ओ बेफोर जों मोसायोब्ला जोंनि जोंनि हारिखौहाय जोङो ओ जोङो जोंनि हारिखौहाय एसे सिङाव दोननानै दोननाय जायो आरो जों जेसे हायो जोङो जोंनि जा सिनायथि बर' हारिनि खाम जथा सिफुं बेफोरजोंनो जोङो मोसालांनांगौ आरो।
औ।
नोंथाङाबो एसे बैसागुनि सायाव फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ बैसागुआथ' बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो ओ बेखौ गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ आरो। आरो दासिमबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ। जोंनियाबो बेबायदि एखेयैनो मानसि बैसागुनि सिगां जोंनिया मोसौ बैसागु जाग्रोयो बेखौ जोङो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि सिगाङावनो जोंनिया मो मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय माखासे फिथाइ सामथाइ बा बिफां बिलाइफोर बेफोरबायदिखौ जोङो दैमा बा न' दैमा जिं बा न'फोराव न'फोरनिफ्राय ओ सानसे सिगाङावनो बुथुमनानै लाखानाय जायो आरो नोंथां।
औ
जेरै लाव फान्थाव दिगलिथि बाग्रिखब बेफोरबायदि। बेबायदियैनो जोंनिया मोसौ थुखैनाय सानखालि फुङावनो सिखारनानै बेफोरखौ हानानै माला सुनानै ओ न'मा न' बा इसिं बायदि फोराव गलिफोराव थेबनानै दोनो आरो बिनिफ्राय माखासे सेखौ जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय सारनायाव ला बाहायो आरो बेनिफ्राय जोंना मोसौनियाव बेबायदिनो साराय बा थौ फोरनि हांगारखौ फुख'नानै जोङो गोसोम गोसोम थाव जानायजों दागो फोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ जोंनिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङ जे बे दागोखौ फोनोब्ला जोङो मोसौ थु खैखालि मोसौखौ जोङो खायालासिनो फोथाराव उदाङै हगारनानै होयो नालाय।
जाहाथे बे समाव हाग्रानि मोसा मुफुरफोरा मोसौखौ जेबो खहा खालाम बा मोसौखौ नुनानै गिनानै खारो बेनि थाखाय फोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो जोंना मो मोसौ थुखैनायाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ दङ बेखौ रोजाबनानै जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो जेरै लाव जा फान्थाव जा बेबायदि। ओ बिनि उनाव जोंनिया मानसिनि बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बोसोरनि गिबि सानाव फालिनाय जायो।
औ।
बे सानखालि जोङो फुङावनो दुगैयै लोबैयै बेबदिनो ओ गेदेरखौ सनमान खालामनाय बा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि जायो आरो जोंनियाव। बिनि उनाव जोङो बयबो ज' ज' लोगो लालायनानै बिनि उन' बैनिन' थांनानै मागि हैैयो आरो जोंनिया गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' हिनजावफोरनिया दख'ना बिदन आरो हौवाफोरनिया गामसा आर'नाइ फालि। ब्लाउस गोजा बेफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ बेबादियैनो जोंनिया बैसागु मागिनायाव खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौनो लानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो जायनियाव मागिहैगोन बिसोर जोंनो अननानै फैसा बा माइरं बेफोरबायदि हरनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदियैनो जोंनिया ओ बैसागुखौ बेबायदि फालियै फालियै जेब्ला जोंनिया ओ स्नि थारिख जायो अब्ला जोङो साखिखि जानाय बुङो आरो बि खौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां ओं। हाग्रानि मैगंफोरखौनो खांनानै जानाय जायो आरो ओ जाहाथे। बे बोसोराव जोंनियाव जेबो गाज्रि बेमार आजार जाया बिनि थाखाय ओम। जेरै मैगंफोरा ओ थाराय दोवस जेम लाफा सायख' दिंखिया। इफोरबायदि मेगंखौ जोङो खांनानै जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदियैनो जोंनिया ओ बैसागु। मागिनानै जेब्ला बैसागुआ जोंनिया लास्ट जोबथा जायो बेयाव जोङो ओ बेबायदिनो। लावखार ओंखाम जानायखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां। आथिखालाव जोंनिया ओ बैसागुआ बेबायदिनो जौस्रांबा सिटेसयाव। फांसन बेबायदि खालायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ जोंनिया बेहाय ओ बेबायदिनो गेलेनाय मोसानाय थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेबादिनो जोंनिया ओ
उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो गोबां उम बादायलायनायबा ओ सोलोंनो खाबु मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजों
औ नंगौ
औ बेबादिनो जोंनिया उम फुंनि समाव ओ बिदिनो बयबो गामिनि ज' थांलायनानै ओ गिदिरफोरखौ सनमान खालायनाय उन्दैफोरनो बोरहोनाय बिफोरबायदि जायो आरो। बिनि उनाव जोंनिया ओ गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरो जायो आरो बिनि उनाव जोंनिया हरनि समाव ओ मोसानाय बादायलायनाय बा रोजाबनाय बादायलायनाय बेफोर जायो आरो नोंथां।
औ औ
जोंनिया ओ साननै खुंनाय जायो बेबायदि फांसनखौ बिनि उनाव जोंनिया अखानायै ओ मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो आरो बेयाव जोङो ओ मानसि गेदेर बा आलासि लेंहरनाय जायो आर बैसागुनि सोमोन्दै ओ गामिनि रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होनो थाखाय
औ नोंथांजों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय। ओ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां दा?
औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ औ